औ औ खोनादों नोंथां ‌।
ओ नोंथाङा फ्रियैनो दंना?
ओं ओं फ्रियै दङ।
दे नों औ नोंथाङा फ्रियैनो दंबा जोंहा मोनसे आयदायाव सावरायनि सानैजों।
औ सार सावरायजागोन दे नोंथां।
औ बे बाय दियानो जाहैबाय जोंनि जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बर'फोरनि अनला ओंख्रि नोंथाङाबोथ' मिथिखागौ। अनला ओंख्रिखो जोंनिया औ गोदो समनिफायनो बोरै जाबोनाय माबोरै सङो आबै आ बौमोननि समनिफ्रायनो बेफोरखौ माबोरै सङो नोंथाङा एसे सुंद'यैनो फोरमायना होदो आरो।
अ जागोन दे नोंथां होमबा आङो मिथिनायखौ फोरमायनसै आरोना।
औ ओ औ दे
औ सिगांनि आबै आबौमोनहा अनला ओंख्रिखौ दाउ बेदर ओमफायो दाउजों ओमफाय मुला गुन्द्रुजों
औ
फायो मुदुफुल खारैफोरजों ओमफाय ना मावा गोरलैफोरजों इदि जायोमोन आरो नोंथां बांसिनानो आरो दाबो जायो अनलाखौथ' बर'फोरा ओ जोंहा आरो नोंथां गिबियावनो अनला ओंख्रि सङोब्ला गिबियाव माइरंखौ सुनानै सोमनानै दोनग्रोयो दसे सम।
औ नोंगौ
बेनिफ्राय उवालाव देनाय जायो आरो। उवालाव देनानै गुन्दै खालामो औ ओमफाय आरो दैखौहाय गोदौ होना लायो।
औ
खौ गोदौहोखांनायनि उनाव जोंहा अनला अन गुन्दैखौ दै गुसु नङाबा दै होआला नैबो दै गोद दौनायाव होनानै होयो आरो जोङो सागंजों सानाय जायो आरो ओमफाय ओं ओमफाय जोंहाथ' बर'फ्रा जोंनिहा अनलाखौ बांसिन खारैजोंनो जायो आरो ओमफाय बेहाय खारै होना होसिगोन। ओमफाय बिनि अनलानि गोथाव जानो थाखाय
औ
ओ सं ख्रि बानलु बेफोरथ' थाखायोआनो जोंहा नोंथां नङा ओमबा ओं ओं आरो जोंहा सिगाङो सिगांनि समावहाय आबैमोनहा ना मावाफोर खौ ना बाव ना फिसाफोरखौथ' एवा। नोमोन आरो बांसिन। फोरजों दाइरेक्ट होनानै होयोमोन आरो नोंथां। थां
ओ ओ नोंगौ नंगौ।
फाय आरो मुला गुन्द्रुफोरखौबाबो जोंहा अनलाजोंनो जायोमोन आरो ओमफाय आरो मेवाइ जोंहाथ' ओरैनो बुंनो थाङो बा औवा मेव ओ अमलाखौ मोनथाम रोखोमावनो बांसिन जानाय खौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ मा मा इदि रोखोमाव
अ' खारै इनिफ्राय आरो गो खै ओमफाय गोखा
औ बे मोनथाम रोखोमाव जायो आरो माने।
ओं ओं बेखौ मोनथाम रोखोमाव जायो आरो बांसिन ओमफ्रायो नोंथां देयो अन्ला ओंख्रि
हो मा होनदों नोंथां मा होनदोंमोन नोंथाङा
ओ नोंसा नोंथाङाबो थ' अनला ओंख्रि जायो
औ औ जायो नोंथां
ओ नोंथांनिखौबो एसे फोरमायना होदोलाय दे
औ औ औ नोंथाङा औ नोंथाङा सिगाङावनो जिबायदि बुंलांदों बेबायदिनो सङो आरो जोंथिंबो बिदिनो अनलाखौ बिदिनो साराय मोनसे नङाबा माबा मोनसे बुस्थु आइजेंफोरखौ लानानै दैफोरखौ गोदौ होग्रोनानै लाग्रोयो आरो जोंथिंजाय बिबो बिदिनो सङो नोंथां बुंलांनाय बायदिनो दैखौ गोदौ होनानै लानानै बै नोङो नोंथाङा जे बुंलांदोंमोन जे माइरं सोमनानै दोनखानायखौ बोखांनानै देयो होन्दोंना बिदिनो उवाल नङाबा गाहेनाव देयो आरो दाथ' मिक्स सि फोरबो ओंखारबायना मिक्सिफोरावबो उननानै थाब जानायनि होयो आरो खिन्थु मिक्सियाव उननाय ओमफ्राय उवालाव देनाया गोथावसिन जायो आरो बे रस गोनांसिन जायो आरो औ औ मिक्सियाव दोननाया बारा सुवाद जानो नागिरा आरो औ बिदिनो देना लानानै जोंनियाबो बिदिनो औ
मोना मिक
बिदिनो बांसिन उवालाव देयो ओमफ्राय मालाबाफोर बिदिनो खामानिफोर हा। हाखु दाखु जाबाथाय सम थोस्लाबाबा। दायो जों इ दिनो मिक्सिआव। देनानै जायो आरो।
अ बिदिसो होनबाना नोंथां ओम
बिदिनो-इदिनो देना लानानै बिदिनो दै गुदुङावहाय दै गदुं। दौनायावहाय नोङो इदिनो मोनसे खुरैयावहाय लानानै अनलाखौ दै गुदुंजों एसे खांनानै। गलायनानै ला ग्रोयो नङाबा इदिनो। फ्राय थ्राय गोरानैनो सारनानै साग्लिनानै। होयो आरो अनलाखौ आरो औ नोंथाङा जे। बुंलांदों अनला ओंख्रि बेवहाय जोंना खारैया गोनांथार होननानै खारै होखायोना जोंनियाथ खारि खारैजों जानाया बांसिन मिलौवोना। बे बे ओ औ-औ बे खारैखौ जोंनिया बे थालिर बिफांनिफ्राय। नङाबा बिदिनो सबाय। सबाइनि गां मा होनो बेख खौ‌ बिखबा बेफोरखौ सावनानै। बानायो आरो थालिर बिफांनिफ्रायबो बानायो बांसिन थालिर बिफां। फिफांनिफ्राय बानायो आरो थालिर फिफां थालिर मादानिफ्राय। बेखौ फिसा-फिसा। दाननानै फोराननानै जेब्ला रानो अब्ला बेखौ। अरावहाय सावनानै हांगार। खौ बिनि हांगारखौ लादु बायदि खा खालामनानै सरनानै बेखौ खारैखौ खारै महर होनाय जायो आरो ओमफफ्राय बे खारैखौ होनाय जायो आरो। आरो अनला ओंख्रियाव। होमबासो मिलौवो नालाय आरो नोंथाङा जे बुंलांदों जों बिदिनो मोनथाम रो खोमाव जायो होननानै नोंगौ जोंथिंबो बिदिनो मोनथाम रोखोमाव जायो गोखै होनानैबो जायो बेलाथिफोर होनानै। आरो गो खा मोदोमफुल बिबार खे सेवालि बिबार औ। बासिगि बिबार बे बेफोरबायदि जों जायो आरो। गोखाया जोंनिया जोंनिथिंबो। आरो बिदिनो खारैजों जाबाय मोनसेया आरो बेखौथ' गोबां रो खोमनि जायो नालाय मोनसेल' जाया अनला ओंख्रिखौ। ना बेदर ओं औ।
दे होन दे?
औ ना बेदरफोरजोंबो जायो बिदिनो। ना ना बेदरफोरजों जानोबाथाय बेखौ बेलेग साराय मोनसेयावहाय एवना लाग्रोनानै बै गोदौबाय थानाय अनला ओं ख्रियाव होबानो जायो आरो। दाउ दाउ बेदरजों बांसिन गोथाव जायो आरो बांस बांसिन रस मोनजासिनो।
औ अनलायाना नोंथां औ आंबो ओं। आंबो अनलाजों दाउजोंखौनो बांसिन गोथाव मोनो आरो नोंथां आरो
औ माब्लाबा अमा बेदर गोरानजोंबो अमा बेदर गोरानजोंबो गोथाव मोनो आरो नों थां।
ओं ओं खिन्थु न'नि लकेल दाउजों गोथावसिन जायो आरो अनला ओंख्रिया। साम'फोरजोंबो जायोना नों थां? नोंसिनिथिंबो अनला ओंख्रिखौ औ साम'फोरजोंबो जायो। बिदिनो गोबां रो फोरनि जायो आरो अनला ओं ओंख्रिखौ गोदो निफ्रायनो आबै आबौ मोननि समनि फ्रायनो सोलि बोबाय थाखानाय बेफ बेफोर बायदिया आरो दाबो सोलि गासिनो दं आरो बेखौ बर'नि अनला ओंख्रिया औ। औ मोनसे जे बर'नि गुबै ओंख्रि ओंख्रि जाहैबाय आरो बेखौ दासिमबो बावनो हायाखै जोंनिया।
औ आरो गो गोथावबो जायोना नोंथां?
ओं गोथाव जायो।
खोनादों ओं।
खोनादों।
ओं खोनादों आंबो आरो मा होनो जोंहथ'
औ।
ओ अनलाया जाहैबाय अनलायाथ' गोथावनो जाहै खाबाय नङा होमबा बेहाय जोंहा आरो एसे संनायाबो सोरनाबा सोरनाबा गोथाव संनो रोङो बाथाय गोथावाव जागोन आरो ना।
ओम ओम संनो रोङा बाथाय गोथाव जानाय नङा आ नों आरो नोंथां मोनथिं अनला ओंख्रिखौ खारै होनानैल' जायो ना खारै होआ लासिनोबो जायो?
अ नोंथां जों निथिथ' अनला ओंख्रिखौ मोन थाम रोखोमावनो जायो मानसि फोरा बांसिन। ओ खारै आरो गोखै आरो गोखा यावनो जायो जेनेबा। गोखैयाव जोंहा जायो। गोखै जोंहा मा मा होना जायो होनोब्ला ओमफ्राय ना नोंथां नारजिबो होयो ओमफ्राय मुदुफुल बिबार मुदुफुल बिबार मुदुफुल बिलाइबो जायो बेनिफ्राय मालाबा अनला फाख्रिदि होनो नोंथां जोंहा बे अनला फाख्रिया लाइ होनानै सङो आरो। आरो बेहाय जोंहा अनला फाख्रियाव बांसिन ना मावा गोरलै गोरलैखौनो होनानै संनाय जायो आरो नोंथां
औ औ आरो अनला ओंख्रियाथ' जोंनिया बै ओंखाम गोरान जानायफोरावबो माइ ह थांनानै मोनजेननाय ओंखाम गोरलै जानायफोरावबो बिराद गोनांथारना अनला - अनला ओंख्रिखौ जाखाथारो ना - ना फिसा - फिसा होनानै
औ
माने अनला ओं ओंख्रिया मेनथारनो आरो बे समावहाय ओंखाम गोरलै जानाय समावहाय उम ना फिसा फिसाजों संनानै जानायखौ नुयो आरो फाय गोदोनिफ्रायनो फालिबोबाय थादों आरो बेफोरबायदि नेमखौ
ओं
उ नोंथांमोनथिंबो बेफोरबायदि बिदिनो जायो नामा
ओं - ओं नोंथां जायो अम नोंथां ओ अनला ओंख्रिया ओंखाम गोरलैयाव जोबोद माने गोनांथारानो बुंजागोन आरो जेनेबा बेखौ अनला फाख्रि जानाय जायो आरो बांसिन जोंहा माब्लाबा ओ बे ओंखाम गोरलैयाव ना होयो मालाबा बे ओरैनो ना होआबाबो अनलाजों लायजों संना जायो आरो बांसिनानो
औ ओं - ओं
ओ
माने ओंखाम गोरलैयावहाय मेेनथार आरो अनला ओंख्रिया ओ-ओ औ - औ गोनांथार अनला ओंख्रिखौ जानाय नुखाथारो आरो माने जाखाथारो आरो ना फिसा फिसाफोरजों अनला ओंख्रिखौ ओंखाम गोरलैफ्रावहाय माने बे गोदोनि बेनो सोलिबोबाय थाखानाय आरो नेम
ओं
होमबा नोंथां जोंना टाइमाबो जाना फैबाय जों अनला ओंख्रिनि सोमोन्दै रायलायनायखौ बेहायनो दोनथ'सै खोमा नोंथां?
ओं जागोन दे नोंथां
औ दे नोंथांनि सिम गोजोननाय थाबाय